खोनादो औ खोनागादों
औ खोनादों नोंथां मा खालामदों ओमफ्राय
ओ बे
अ नोंथां ओमफ्राय इदिनो जाखांबायमोन नामा?
जाखांबाय जाखांनायालाय नोंथाङालाय?
नोंथां।
औ हांबाय
अम जोंना जाखाबायमोन जानायाथ'
अ मा ओंख्रि जाखो नोंथाङालाय
जोंना बिदिनो माबासोलै मा होनोमोनलाय बे मैखुन बाजेमोन ओमफ्राय ना गोरान बाथोन नोंसिनालाय
जोंना बेबायदिनो ना ओमफ्राय फाथो बिलाइ सोमोनलै
ए थिगानो दे नोंथां ओमफ्राय माने नोंथां आं नोंथांनावहाय फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय माने मोनसे खोथायाव सावरायलायनो होननानैसो आर ना बिदिनो मोनसे टपिक लानानै फैदोंमोन आं नोंथाङा फ्रिबा रायलायनो हागौमोन माने
औ हागोन नोंथां
हागोनना दा माने टपिकआनो जाहैबाय जोंहाथ' दा जुगा सोलायबोबाय नङा होमबा मदार्न जुग जाबाय आं माने गोदोनिफ्राय लानानै दिनैसिम जोंहा मा मा सोलायबोखो मा मा डेभेलपमेन्ट जाबोखो बेनि सायाव एसे सावरायनो होननानैसो फनहरदोंमोन दा नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ सावरायनो हागोन ओ ओ मा जौगाखो होनोब्लाथ' जोंहा गोबां जौगाबाय
औ
ओ जौगानायखौ नायोब्लाथ' जोंना गोदो निफ्राय लनानै माने बाबा जौगाबाय गोदोथ बेबायदि ओ जोंना दा इउस खालामनाय मबाइल फन गैयामोन नङा होमबा बेबो टेक्न'लजिजों बरहन जानाय मोनसे जेनेबा ओ आबाद मावनायावहाय ओ मेसिनफोर बाहायजानाय जेरै ट्रेक्टर माबा माबि बि बायदिसिना रोखोम आरो गोबां माने बेबायदिनो जोङो सिगांहायथ' जों खदालजोंसो जों हा जावनानै जोङो बेबायदि जों माबायोमोन दायोथ' गोबां बेबायदिनो सिबिं खखलिं नों गोबां माने बरन जानाय बेबायदिनो टेक्न'लजिजों ओ टेक्न'लजि बाहायनानै गोबां माने सुबुंफोरा जौगानायखौसो जेरै जोङो एकट्रिकआवनो जेरै टेक्नलजिनिफायसो जों अरन जानायखौ नुनो मोनदों नङा होमबा नोंथां माने गोबां माने जौगाबाय आरोना जोंनि ओ माने थासारिया ओरैबायदि जौगानानै फैबाय माने सुबुं माहारिया ओरैबायदि ओ गावनि रोंगौथिखौ लानानै ओरैबायदि ओ माने बानायनानै ओरैबायदि जोंनि थाखायनो जोबोद मोजां ओ जानानै फैदों जों नाय दा जेरै मबाइलाबो सिगांहाय जोंहा बेबायदिनो ओ नकियानिफ्राय जोंहा फिसा खेपेटनिफ्राय जोंहा दायो लानानै गोबां माने जौगानानै जोंहा दा जों बाहायबाय थानाय फना गोबां माने इमप्रभमेन्ट एबा बेबायदिनो जौगाथाय जानानै मोजाङै मोजांनिफ्राय मोजां बिदि जानानै फैनायखौ जों नुनो मोनदों आरो गोबां माने दामि-दामि बिदिनो मबाइल फन लेपटप
औ
साननायफ्राबो थाबाय थाया नङा
औ
म एबा साननायफोरा एबा टेक्नलजिजोंों
औ नोंथां एसे बाब्रा बुुब्रा खोनादोंमोन दा मोजां खोनाबाय बारु
औ खोनादोंना नोंथां आ
औ खोनाबाय
औ बेफोरनो आरोना नोंथां आरो गोबां दङावो बेबायदिनो जौगा थाहब्ला नायफोराबो जौगाबाय नङा होमबा
औ नंगौ
सिगां बेबायदिनो जों न'खौहाय जोङो औवाफोरजोंसो जों ननायखौ मोनोमोन दाबो जार बांसिन औवाखौ बाहायो बाहायनाया बायो होनबाबो जोङो बिदिनो रड सिमेन्ट अन्थाइ एबा बेबायदिनो सिनि बालाफोर जों जोंहा गोबाव जोंहा लास्टिं जायो जों बिदिनो दै नांनानै औ
औ
बानायजानाय मोनसे आदब खायदा आरो नोंथां बेफोर दा जौगाथायाइ ने जाय गोदोनिफ्राय लानानै दासिम जोबोद सोलायबाय नालाय इभ इ्कुल
औ
माने सुबिदाफ माने जौगाजोब्बाय माने गो ख आदा ह बिराद दिडिफारेन्स आरोना नोंथां नोंथाङां सानो
औ नांगौ
फोरम हाग
औ हागोन नोंथां दा नोंथाङानो फ्राय आंनो खोथाफोरखौ खोन्थाजोबखादों आंबो मोनथिनो मोनदों आंबो एसे माने आंनि मोनथिनायखौ फोरमायनो सानदों आरोना नोंथां दा बुंनो सानदों आं गोदोनिफ्राय लानानै दासिम मा मा सोलायबोखोना दा जोंथ' गोदो नुनो थाङोमोन जोंहा फार्स्टावनो जोंना खारेन्टआनो गैखायामोन ना? माने दंबाबो गोबां खम बिथर बिथर माने सिं सिं गामिफ्रावहाय जोंना कारेन्ट गैयामोन ना नोंथां? नाथाय जों दायो नुनो मोनो जोंहा बयनावबो कारेन्ट दङ लाइट साइट सुखांनो मानो गोबां सुबिदा मोनबाय जोंहा बिदिनो माने टेक्न'लजिनि बुस्थुआव ना नोंथां खोनादोंनाा हेल' हेलौ हेलौ खोनादोंना नोंथां? हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ हेल' नोंथां? हेलौ आरो नोंथाङा खोनादोंमोन आं एसे माने फोरमायनो सानदों आरोना जेनेबा जोंहाथ' ओरैनिफ्राय ला बिराद सोलायबोनो हमबाय गोदो जोंहा दैनिबो गोबां समस्या जायोमोन मानो होनबा जोंहा दैखर खुरनो हायामोन गामि फोरावहाय जाहा था जों गामि दरसेयावहाय माने बिदिनो हमनानै ला मोनसे बा मोननै दैखरल' थायोमोन। नाथाय दायो जों नुनो मोनो जे जोंहा प्रतिक न'खरावनो जोंहा मोनसेबा मोननै मथर दै मथर थाखाथारो दैनि माने जेबो समस्या फैला। आरो बिदिनो जोंहा संनाय खावनायावबो जोंहा गोबां दा सोलायबो नुबाय। गोदो जों अरदाबाव संनानै जायोमोन नाथाय दायो जोंना बिदिनो जोंना एलपिजि गेस होननानै बुङो जों बेफोरखौ जों मोननो थांसै। जोंहा संनो खावनो बारा प्रब्लेम जाला बन नागिरनाय बुथुमनाय मानाय बेफोरनि बायदि आरो। आरो बुंनो थाङोबा गोदो जोंहा फरायनाय मानाय बिदिफोराबो बिराद खममोन जों नुनो मोनामोन। नाथाय दायो जों बिदिनो जेरावबो जोंहा स्कुल कलेज जों लुनायखौ जों नुनो मोनसै। आरो बिदिनो हस्पिटेल नो मा होनो बिदिनो गोबां जों नुनो मोनसै नोंथां आं बेखौनो सानदों आरो नोंथाङानो फोरमहरखादों मबाइल फन होननानै बुंदोंना जानबुं गोदो जोंहा मबाइल फन गैयामोन दंबाबो जोंना माने मोनसे दङ आरो टेलिफन होननानै बुङोमोन आरो बेजोंल' जोङो हायोमोन नाथाय बयनावबो मोननो थाङामोन। नाथाय बै टलिफनजोंहाय जोङो फन्द्र' रायलायनो हायोमोन। नाथाय दानि जे जामबुं जोंनावहाय थायो जों बेयाव फन रायलायनायनि अनगा गोबां जों खामानि मावनो हायो। जेरै हमनानै ला जों बेजोंहाय जों फटक साफायनो बा भिडिअ खालामनो बिदिबो हायो आरो जों इन्टारनेट खौबो जों सालायनो हायो बे जानबुंजोंनो। आरो गुबुन गुबुन जायगाफोरखौहाय जोङो मिथिनो मोनो खोनानो मोनो। बेनो आरोना नोंथां। हेल' हेलौ औ नोंथाङा दायो खोनादोंब्ला आं दोनथ'नोसैमोन माने समाव जानानै फैबायमोन आंना।